औ।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ, गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामब्लाबनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा दा सम दङना एबा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
औ। नोंगौ नोंथां। जिहेतु दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोङो जिथुनिखि दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव दिनै माइ आबाद होननानै बुङोबा दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै बुंनांगोन। एबा नोंथांमोननि एरियायाव बे माइ गायनाया एबा नोंथांमोननि एबा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायजों लोगोसे मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? एबा गोदोनि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनाया एसे नोंथाङा फारागखौ नुनो मोनो नामा?
फारागखौथ' नुनो मोनो होननायानो। दानि गोदोनि जुगावथ' जोंहा एखदमबारे मोसौजोंनो फार्स्टनिफ्रायनो खारायनायनिफ्राय लानानैनो जोबजासिम फोमोननायसिम माने फुरा मोसौजोंनो सोनारनानै थायोमोन आरो मोनसे टाइमाव। नाथाय दा बेफोरबायदिखौ खम नुनो मोनदों जोबोद मोसौखौनो नुनो मोना माथो।
नंगौ।
दानि जुगाव माखासे मिसिनजों माबानाय नुयो गायनाय नुयो हालोवनाय नुयो आलि दाननायनिफ्राय लानानै खोनाय खोनायखौ नुथ'वाखै जेनेबा ओमफ्राय बे आलि दाननाय हालेवनाय गायनायखौबो जोंनाव एसे खम दायो जेनेबा होमबा बेलेगफ्रावथ' जाजोब्बायानो ओमफाय हानाय टाइमावबोथ' आखाइजों हालियानो दानिया सोब मिचिनजोंनो नोंगौ जेनेबा जोंहा आबादखौ एंगार हायि मोनसे बाहागो जोंनि गामियारि मानसिफोरनि थाखाय आबादारिफ्रा ओ जिखुनु जायगायावनो थाहैया थों मानो दैज्लां बोथोर फैबा गावनि जेनेबा आंगो गामियाव फैनानै एकदम बे बाहागोखौ माने फालिथारनांगौ बायदि जायो आरो
नंगौ नोंथां दैज्लां बोथोरजों लोगोसे नोंथांमोनथिं इफोरबायदि माबा मोनसे आबादफोर मावनाय जायो नामा? बा बिदिनो मैगं थाइगंजों लोगोसे माइ आबादजों लोगोसे बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद
जोंनिखैथ' नोंथां बेबायदि
दैज्लां बोथोराव जोंनिख्रुइ फ्रायानो मावायानो होननांगोन ओ अखल गावनि न'नि थाखाय भिन्दि गायो ओमफ्राय सबाय बिमाफोर गायो सोर जिंखा बहल खुमब्रा बेबायदि थेवबो बेखौ फानलायलाय नाहानै गाया आरो जोंनिखिजाय नोंथां
नंगौ जिथुनिखि नोंथाङा फोरमायदों बैफोर बाथ्राया गासिबो सैथो होननानै बुंनांगोन बे समाव नोंगौ जों दैज्लां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायि बाहागो एबा जोंनि दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो हिसाबै जों माइ आबादनि बाथ्राखौ दिनै बुंनांगोन माइ आबादा दिनै जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै बुंनांगोन नोंगौ दैज्लां बोथोर खौनो लोगो लोगो जों दो माइ आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जों आबाद मावनाय जायो बिसोरो दैजां बोथोरनि जिथुनिखि मेगं जिथु जानायनि मेगं नंगौ बर'आ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों इयुनावबो जाबाय थागोन एबा दिनैबो जागासिनो दङ बर'आ दिनै आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों नाथाय जों बोसोरसेनि जानांगौखिनिखौ बोसोरसेनि जोंनि जानांगौखौ जों नैब दैज्लां बोथोरावनो जों बुथुमनानै लायो जेरै माइ आबाद होनना बुंनांगोन नोंगौ माइ आबाद होननानै बुङोबा दिनै जोंनिथिं माखासे आबाद मावनाय जायो थिग बायदिनो जेरै मुं लानांगोन जोङो गिबियावनो जों माइ आबादखौ मावनो गोनांब्ला मावनो गो मावनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मा खालामना लानांगोन जोङो खोथिया फोगोरनांगौ नंगौ जों खोथियाखौ माबोरै फोगो फोयो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जिथु माइ माइ बेगर बे माइ बेगरखौ जोङो दैयाव सोमगोरनानै लायो साननै सानथामसो जों दैयाव सोमग्रोयो बे दैयाव सोमखांनायनि उनाव जेब्ला माइया गाजा बेरगोन अब्ला जोङो बै बे सिखोन जाय जायगायाव जों खोथिया फोगोन बै हाखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै खालामनानै हाग्राफोरखौ बासिनानै जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जोङो हाब्रु खालामनांगोन हाब्रु खालामनायनि उनाव बेखौ मै होनांगोन मै होनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो नोंगौ खोथियाखौ जोङो फोयो एबा खोथियाखौ फोखांनायनि जेनेबा जि सानसे थायो अब्ला खोथियाया जोबोद मोजां जायो अब्ला जोङो खोथियाखौ मोजां जायो अब्ला जों माखासे बेवहाय रासायनारिक केमिकेल बा जोङो हासार होननानै बुङो जायखौ जों बे हासारखौ जोङो होनाय जायो खोथिया मोजां जानायनि थाखाय हासारखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला खोथिया हासारखौ जेब्ला जों होयो होनायनि जो जिबा सानसे थानानै जोङो जोंनि जिथुनि माइ बे माइ आबादखौ जों मावनाय जायो माइखौ जों गायनो हानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो माइखौ जोङो गायनायनि सिगां जों खोथियाखौ हुग्रनांगोन थिग बेबायदिनो जोङो माइ गायबाय माइखौ गायनो गायनायनि सिगां जोङो हालेवग्रोनांगोन नङा होमबा हालौवनानै जोङो लानांगोन हालेवनानै लानाय न' जेब्ला हाया मोनगोन अब्लासो खोथियाखौ फुनानै गायनांगोन नङा होमबा नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां
उम
हेलौ खोनादोंना
खोनागासिनोना नोंथां खोनादोंना?
नोंथां
हेल' औ खोनादों ना? थिग बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबादखौ जों मावनाय जायो थिग उबायनो जों ओ गोदोनि आरो दानि फाराग होननानै बुङोबो आबाद मावनायाव माखासे जोंहा गो औ खोनागासिनो खोनागासिनो ना नोंथां
नों नोंथांनोस लां बोसोर गैबा गामियारि गासिबो एकदमबारे मावनाय दांनाय ब मुखुब ज' ज' ज' जायगायाव गावबागाव
बे बायदिनो दैज्लां बोथोर फैयोबा नोंथाङा गोसोखौ मोजां मोनो ना एसे दुखु मोननाय बायदि मोनो
नंगौ नोंथां जिहेथु नोंथाङा फोरमायदों एबा आं मोनसे सोंथि सोंदों दैज्लां बोथोरावो फैयो बाथाय नंगौ जोङो माखासे दैज्लां बोथोरबो बादि जों माखासे दुखु मोननांगौ जायो माखासे जोबोद जिथुनाखि जोंनि दुंग्लाबनाय जिथु बिदुङा जोबोद जोंहा गरम बे गरमा माखासे बांनायनिफ्राय बांबाय दं जेनेबा बिदुङा जिथु बांगासिनो दं साननि दुंग्लाबनाय बे दुंग्लाबनाया बोसोरै बोसोर जों बारायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों एबा मिथिनो मोनदों बिनि थाखायनो माने दैज्लां बोथोरखौ बे आं एसे फैजानायखौ बायो आरो नोंथां गरमनि थाखाय नंगौ मा खालामनो नाथाय दैज्लां बोथोराव जों बांसिन अखा हिसाबै जों दैज्लां बोथोराव जों आबाद मावनो एबा जों आबाद फोथाराव ओंखारनांगोन बेनि थाखाय जेजों जिथुनाखि जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो सान्दुंखौ नेनायबाबो जोङो खामानि मावथ थारनांगौ जायो आरो
नोंथां नंगौ दैज्लां मावनो गोदोनि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनायजों फाराग होन्नानै बुङोबाथाय जों गोदो जोंनि आबौ आबैमोना गोदो गोबां
हाजार हाजार बिगा माव मावोमोन जेरै नैजि बिघा जिबा बिगा बेफोरबायदि जो नैजिबा बिघा बेबायदि मावनायखौ जोङो खोनानो मोनदों जों मेगनजों नुबोआखैबाबो नाथाय गोदोनि आबाद मावनायमोन दानि आबाद मावनाय फाराग दङ गोदोनि गोदोनि आबै आबौमोनना आसुमाय मावोमोन नाथाय आसु माइ मावोमोन हाजार हाजार बिगा गायबाबो बेफोरो माने जिथु फिथाइ बे फिथाइया माने औ खोनादों - बोसोरसे नो थाङामोन होननाय जों खोनानो मोनदों औ नोंथां खोनादों ना?
मा जाखोथाय नोंथां खोनायाखै माथो।
खोनागासिनो दंथ' नोंथां मोजाङैनो। बेफोरबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोनहा गोदो जोङो हासार होआमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे रासायनारिक हासारजों आबादखौ मावनाय जायो गोदो जोङो मोसौ नि जिथुनाखि मोसौ दंमोन जिथुनाखि दुब्लि बारिफोराव नाथाय दुब्लि बारियाव गोबां मोसौ थानायनि थाखायनो माखासे हासारफोर होनांगौ होनांगौ जायामोन। नाथाइ दिनैनि दिनाव जों नुनो मोन्दों जे दुब्लि बारियाव मोसौ गैला जायनि जाहोनाव माखासे गांसोफोरा हाग्राफोरा गोबां ग्लाब ग्लाब बारायनायखौ नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव माने दुब्लि बारियाव हासार गैयिनि थाखाय माने माइ आबाद मावनायाव एसे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानाय जानांगौ जादों। माखासे हाफोरा माने रासानारि हासार होननानै माखासे गाज्रि जालांनाय बा देमेज जालनायखौ जों बे नुगासिनो दं बे मिथिनो मोनदों नंगौ जों माबाया जोङो गोदो मोसौ जों माइ गायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो। नोंथां बुंनाय बायदिनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों माइ गायो ट्रेक्टरजों जोंनो जों माइ मारा खौ होनाय जायो ट्रेक्टरजोंनो जोङो दिनै माइखौ जोङो हानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गायनायावल'सो एसे माने सुबुं हारिजोंनो बा जोङो गायनाय जायो होननानै बे समाव मिथिनो मोन्दों एबा जों नुनो मोनदों आरो जथु माइ आबाद मावनायाव बेनिखायनो जोङो दिनै सुबुं माहारिया बार माबा टेकनिकेल मुगायाव जौगानायाव इसिबां जौगादों जौगादों नाथाय खामानि मावनायफोरख इजि जालांनायखौ जङ नुनो मोनबाय थादों आरो। नोंगौ जोङो बुंनांगोन बे जोङो गोदो माने जोङो माइ हायोमोन आखाइजोंनो गोबां सम लायोमोन। हानायावनो ओमफ्राय जेब्ला जोङो रोगानो गोनांगौआवबो गोबां सम लायोमोन जिथु दा जोंहा रोगानायाव जों मा ट्रेक्टरफोरजोंनो जों रोगानो हायो नाथाय जोङो माइरा नानायावबो जोङो गोदो मोसौजों नायोमोन नालाय गोबां जेंना जेंसिजोंसुबिदा जानांगौ जायोमोन जेरै माखासे बोथोरफोरखौ नायनांगौ जाबाय थिग बेबायदिनो माने सानसेयावनो हाया मास मोनसे मोननै गाहाम जिथुनिखि लायोमोन आरो माइ हानायावनो माबा मारा हानायावनो दा दानि दिनाव जोङो हाजार हाजार बिगाबो नैजि बिघा थामजि बिगाबाबो दिनै जोङो खनसेयावनो बा सानसेयावनो जोङो बैफोरखौ माइखौ माराखौ नाजोबनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो जोङो नैजि बिघा थामजि बिगाबाबो जों सानसेयावनो जोङो दुब्लि बारिनि जेथुनोखि माइ हानांगौब्लाबो जोङो दिनै माखासे मेसिननि गेजेरजों जोङो एखेबारे जों सानसेनो नाजाबनाय हाजोबनो हायो थिग बेबायदिनो जायफोरा मोसौ दङो बैफोरफोरा माने बिथांमोना दिनै आखाइजों हायो आखाइजों हानानै न'आव लाबाय जायो बेफोरबायदिनो माइ माराखौ मिसिनजों होनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंथिं बेफोरबायदि हाबाफारिया सोलिबाय थादों सोलिगासिनो दङ। गोदोनिफ्रायनो जोङो सावरि जानाय हाबाफारिबो हाल जानखां होननानै बुंगोन जायखौ दैज्लां बोथोराव जोङो गायनाय फुंनायाव जाय बैफोर हाबाफारियाबो जोंनि दिनैनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ' आरो इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन होनना आं सानो नंगौ। दैज्लां बोथोराव जों उन्दैनिफ्राय लानानै दै गेजेरसिम गासिबो दैज्लां बोथोराव जों मुखुब जायो। नोंगौ नोंथाङा जिथु दैज्लां बोथोरखौ लानानै नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो थालांबाय नामाायबा बुंनांगौ दंबावो नामा? हेलौ